औ नोंथां
अ
आं-आंनिखौ खोनागासिनो नों थाङा?
अ खोनादों नों
अ आं खोनादों खोनानायालाय नाथाय इसे लासै खोनादों आरो। अब्लाबो रायलाय जागोन नोंथां।
रायलायजागोन, आंबो नोंथांनिखौ खोनाफैदों।
अ
अ उम
नोंथांमोननि जायगायाव बोथोरा माबायदि गरम ना माबायदि दासान्दै एसे?
जोंनि जायगायावथ' दा बोथोरा गरमबो थान्दाबो जानानै दङ। दा सान्दै मानि अखा एसे एसे हाबाय दंना अखा हाया मोनबा गरम गरमा गोबां जाबायमोन। दा अ-अखा एसे ए से हानायनि थाखाय एसे गुसु जादों आरो बोथो‌
उम
उम माने दै मेसें बोथोर जानाय दैया माने गेजेर गेजे जेर अखा हानानै
उम उम उम दासान्दि अखा होगासिनो माने ना नोंथां।
अखा हागासिनो बिनो माने नै दा फुंनिफ्राय हानानै दिनैसो एसे खम जादों आरो दिनै एसे दुंथाया बारा जादों सानदुं दुंदों
उम उम उम उम
नोंथाङा माबाफोर
मा होनदों नोंथां बुंलाय
नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानदों नामा बेबो
माने आं सानदों आरोखि माने बोथोराथ' थ' एसे गोदोनि बायदि नंलालै जेनेबा
अह
मोनो आरो नोंथां बोथोरखौ जेनेबा मा होनो बिखौ क्लाइमेट चेन्ज मानि क्लाइमेट चेन्ज आरो बोथ बाथ्रा बिदुङाबो बांबोगासिनो माने सिगांनिख्रुइ इसे इसे एसे बांबोगासिनो बिदुङाबो बोथोरनि गरम गरम जाबोगासिनो दा मानि बोथोराबो
अह
बेफोरनि जेनेबा जाहोन मानि बेफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो ओरैनो।
माने दुंथाइनि सायाव आरोना एबा माने सोलायबोनाय दुं बोथोरनि सायाव आरोना उम। माने दाथ' जोंना बोथोरफोरा गोबां सोलायबोबाय आरो गोदोनिफ्राय। जोङो रुजुना नायोबा आरो दा जोङो ग्ल'बेल वार्मिं एबा दुंथाय बांनायनि खेथ्रआव गोबां जाहोनबो थानो हागौ आरो
उम
जोङो माने बोथोराथ' बोसोरफ्रोमबो सोलायबाय थायो।
उम
बोसोराव गुबुनमोन एबार बोसोर बेबायदिनो हले। गोदोनि बोथोरजों दानि बोथोरा एसे गोबां फाराग एसे नुनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
ओम।
माने गोदो अखा थाइफ्लैबाय थानाया बांसिन जायोमोन। ओरैनो एसे एसे। थाइफ्रिबाय थानाया। बांसिन जायोमोन।
ओम।
दुंथायेाबो इमान इदि बांद्राय जायामोन आरो।
ओम।
ओरैनो नरमेल दुंथायावनो मालाबा। सान्दुं गोसा दुंबा माने। फर्टि डिग्रिनि। खाथियाव थांनाय जायो आरो।
उम आतसा।
बे थ जोंनि आसामाव नरमेलाव थार्टिफाइभ थार्टि टु फरथि बिनि गेजेराव थाहैनाय जायो आरो दाथ नै। मे जुन जुलाइनि गेजेराव गोबां दुंथाया बांसिन जायो आरो ओरैनो। दा थार्टिफाइभ प्लास जानानै थायो। मे जुन जुलाइफोरजों समाव। अखा हायाबा एबा। दुंथाया बांद्राय जायोबा आरो। दा जोङो दुंथाय बांनायनि जाहोनफोरखौ गोबां नुनो मोनो आरो।
ओम।
दुंथायनि बांनायनि जाउनफोरा जानो हागौ दै गारि मथरनि बांनाय दं बिफां लाइफांनि खमायनाय बेफोरनिबो जा थाखायबो दंथाइ आ। माने गोबां बांनो हमदों आरो।
ओम ओम।
सुबुं सुबुंफोरा दा। माने थाबायनानै थांनाया खम जाबाय। गारि मटर जों थांनाया बांसिन जाबाय।
उम
गारि मथर खारनायाव जोङो थाव पेट्रल बाहायनांगौ जायो। बे दाउ थाव पेट्रल बाहायनायनिफ्राय जोङो माने कार्बनडाइ अक्साइड गेस ओंखारनाय-
उम
डाइ अक्साइड गेसानो माने जोंनि दुं- मोनसे गोहोम खो लै आरो बियो माने बारहावाखौ गुदुं
बारहावा मानि गुबुंले खालामो आरोना
गुबुंलेखा- लामफैयो ओमफ्राय बे आबहावायाव गुबुंले खालामनानै माने बे माने गेसआ बुहुमनि दुंथायाइखौ बांहोनायाव गोबां बिहोमा होयो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोजौआव मोनसे अ- अजन लेयार होननाय दङ। बे अजन लेयारफोरखौबो
बेफोरनि जाउनावनो अखायाबो नांगौबायदि हाला हायोब्लाबो सम बाइ समाव हाया नांगौ समाव हाला बोथोराव हाला जानला मानला हाला बाइग्रा जाबाय आरो ना नोंथां
जाहोनफोर जाबाय दा इन्डास्ट्रियेल-इन्डास्ट्रियेलाइजेसननि मुगानि था- थाखायबो माने दुंथाइनि बांनाया बारा जादों आरो
उम उम उम
सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे जोंनो सुबुंनो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ दिहुननो थाखाय दा इन्डास्ट्रिया गोबां बांनाय जा दों आरो। दा इन्डास ट्रिफोरनि माने बांद्राय इन्डास्ट्रिफोर माने खुलिनायनि थाखाय बारायनायनि थाखाय दा बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर आरो गाज्रि मुवाफोर जेरै दैमाफोराव नाङै मुवा बेसाद ओंखारलाङो बेफोरबो माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामहोयो। आरो
उम।
बांनायाव गोबां बिहोमा होयो आरो। दा दैयावबो बेजों लोगो लोगोसे दैनि आबहावाखौबो गुबुंले खालामो।
उम।
कार्बनडाइ अक्साइड, नाइट्रजेन अक्साइड आरो क्लर' कार्बन होननाय गेसफोरा माने आबहावायाव थांनानै आबहावानि बार खौ मोनसे गरम थासारि खालामना दो
उम।
गरम थासारि खालामनाय आबहावाया
उम।
जोंनि बुहुम मण्डलावनो थायो। बियो गोजौआव दावखोलाङा। बिगेसपुरा माने रोजा टाइपनि जायो नालाय बेफोर माने गोजौ दाव दा रेजें बारफोरासो गोजौआव दावखोलाङो आरो। दा बेफोर साग्लोब बुहुमाव साग्लोबना थानायनि थाखायनो माने बुहुमनि दुंथाइखौ गरम खालामना ला खिनाय जायो
उम।
जाउनावनो दुंथायनिया सान्दुं गरम जाबाथ
उम उम उम-उम
मोननाय बायदि मोनो आरो जोङो ओमफाय नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो नामा बेनि दुंथाइनि बागै
खोनायाखै
नोंथाङा माबाफोर दुंथाइनि बागै माबाफोर फोरमायनो आंनिफ्राय लुबैबावदों नामा
आतसा नोंथां मानि एकदमबारे अखाबो अ माने नोगोर माबाफोरावथ' दाना बांद्राय अ खाफोर हानायखौनो नुनो मोनलिया हायोब्लाबो आरो बोथ बोथोराबो एसे गु माने दोमैलुलु जाना साननाय नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां उम बेफोरनोस इयाव ओरैनो मा माबायदि सानो न नोंथाङा मा ओरैनो
अह दा नोगोर सोहोरावथ' दं थाया थ' बुहुद गोबां जायो दा माने नोगोर सहराव दंफां लाइफांनि बिबाङा बहुद खम माने गोबां खम दा दंफां लाइफाङा बार माने सुबुं अनजिमायाबो बांबाय नोगोर स हरफोराव माने इन्डासट्रिफोरा बांसिन नो दारिमिन बांसिन थायो दा दारिमिननिफ्राय ओंख खारनाय बायदि मैया गेस नाङि गेसफ फोरा माने मोनसे जायगायावनो साग्लोबनानै थानाय बायदि जायो आरो बे साग्लोबना थानाय गेस दंफां लाइफां गैयिनि नि थाखाय दंफां लाय नोंथाङा बेखौ मोनजाया आरो दा दंफां लाइफाङा बेफोरखौ सोबनो हायो हाया नालाय दा नाङि गेसफोरा बे नोगोर सहरनि गेजेराव
ओम
जमा थुबुर जानानै आरो दायो जमा थुबुर जाना थानायानो गेसनो माने नोगोर सहर फोराव बिनि दुंथायाइखौ गोबां
मोलेले दोमै लुलु खालामो माने ना बोथोरखौ ओम
नि माने सरासनस्रा दुंथाइफोरखौबो माने गोबां बांहोनानै बांहोनाय लोगो बांहोननायजों लोगोसे माने जायगाफोरा
जोबोद बोथोरखौ गुदुं खालामना दोनहैसै बेफोर गेसफोर ना नोंथां
बे गेसफोरा आरो जोंनि माने हां लानो हानाय हां लानायावबो माने गोबां खहा खालामो आरो सुबुंखौ ओम ओम दा नै जोङो नायनो थाङोब्ला एक किवाइ होनो आरो माने बार हावानि गुबुंलेखौ जों एखिवाय एर कवालिटि बिनिजोहै जोङो नायनो हायो आरो सेक खालामनो हायो दा जोङो नायोबा गुवाहाटि सोहरावबो सम सम गोबां गुबुंले बारहावा खौ नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो आरो जोंनिनो राजथावनि भारतनि राजथावनि बेयावबो जोङो गोजां बोथोर सम स
उम
जोङो थामजौ ब्रैजौनि गेजेराव थाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बेफोरनि जाहोनानो बेनो दे दारिमिन बांनायजों लोगोसे ए दंफां लाइफांनि खमायनाय आरो सुबुं अनजिमानि बांनायनि जाहोनावबो जानो हायो आरो ओं गरि गारि मथर
उम
नोगोराबो नोगोरनि माने अनजिमायाबो बांबोबाय दङ सुबुं अनजिमाया बांबोबाय दं बेनि जाउनावबो
उम बिदुं बांनायनि जाहोना आरो मोनसे बिल्डिंस फोराबो जानो हायो नामा नोंथां
हो
बिल्डिंसफोराबो बिदुं बांनायनि जेनेबा बै माबानि थ' बे बेफोरो माबानि जाहैबाय नालाय कंक्रिटनि सिमेन्टनि इथा बालानि
उम
बेफोरथ' नि गोबां माने सोब बखांना लायोना
ओं
आरो हगार हरो मैयाव हगारो जाहैबाय नामा
उ
मोनसे जायगाखौ गरम खुंखांनानै लानायजों आरो मोदान होयो ग्लास बाहायनायखौ नुनो मोना होमबा बे ग्लास बाहायनायफोराबो बांहोनायाव गोबां
आतसा दे नोंथां नोंथांनिफ्राय दसे समनि नुनो मोनबाय आरो बोथोर नि सोमोन्दै दुं दुं दुंथाय बांनायनि सोमोन्दै सोमोन्दै नोगोर
आरो गोबां बाथ्रा मिथिना ह साबायखर बावहरबाय दोनथ'नोसै नामा दोनथ'नोसै नामा नोंथां